हेलौ खोनादोंना? अ
खोनादोंना?
मा खानाया दै
खोनादोंना?
औ औ औ।
मा आलु सावरायनो हागोन ना दसे सम? खोनादोंना? हेलौ। खोनादों दा? हेलौ
माथो खोनायासै।
औ खोनादों।
हेलौ
औ खोनादों। खोनादों?
हेलौ
खोनादोंना? ओं खोनादों।
खोनादोंना? औ औ एबार खोनाबाय अ दे बुंदो।
औ दायो आं मागोनि टपिक लानानै फैदोंमोन आरो आरो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे। दे बुं।
औ दा जोङो जेनेबा मागो होनोब्ला बर'फोरनि माने फिथा सौराय जानाय मागो होनोब्ला जों बयबो मिथियो।
औ दा जोङो जेनेबा गिबियावनो मागो समावहाय जोङो बु खाना जायो पार्टि जायो माने दुब्लि बारियाव बेलागुर जायो आरो मागो होनोब्ला। जों गोद बाय थानाय जेब्ला ज जों उम बे बेलागुर जानायाव जोङो ज' लोगो नांनानै जायो आरो मा होनो बेखौ माने बेरागुर होनोब्ला जों साननै सानथामनि सिगांनो जोङो मा होनो नाराजों न' लुनानै दोननाय जायो आरो बेख खौ जेब्ला बेयावनो ह हरसे खाना जानाय जायो आरो माने बेदर जानाय। बेखौ जेब्ला जोङो हरसे नेनानै जोङो अखानायै फुङावहाय बेखौ सावनानै होनाय जायो आरो जोङो।
औ
बिनि उननिफ्राय जोङो माने फिथ था सौराय जानाय जायो आरो जेब्ला जोङो मागो होनोब्ला जोंथिंथ' दायो फिथा सौरायथ' माने गोदोथ' बहुद माने फिथा सौराय जायोमोन जाहैदों आरो दानि दिनावथ' बारा बिदि जानाय जाला। फिथा होनोब्ला जोङो जेब्ला माइब्रा माइनिफ्राय जोङो बे फिथाखौ दिहुननाय जायो आरो माइ ब्रा एबा माथा लगायनानै जेब्ला जोंङो उम फिथ था होनोब्ला जोंनि जोंनियावथ' फिथा एन्थाब, फिथा लावदुम बेबायदि जानाय जायो आरो जोंनिथिं। दा जोंनिथिंथ' इदिनो जेमब्ला फिथा लावदुमाव जोङो जेनेबा ओ नालेंखर एबा सिबिं होनानै जानाय जायो। बे आर रो जेब्ला फिथा लावदुमा जेब्ला माने ओ उवालाव देनानैनो माने सालिनानै जायो आरो। बेखौबो जेनेबा फिथा एनथाबाबो बे माइब्राखौ जेनबा स सिगाङावनो सोमनानैहाय एखौ एसे माइर'ङा रुयज रुयजासे एखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो। आरो दसे सम बोखांनानै दोननानै जेब्ला दैया गसरो अब्ला बेखौ देनाय जायो आरो उवालावहाय। देखांनानै जोङो बेखौहायो दसे सम माने सालिनानै बेखौहायो जे साव माबा माने मिहि मिहि सालिख'नानै जोङो बेखौ फिथा एन्थाब बानायनाय जायो आरो। फिथा एन्थाबावबो जेनबा ज जोङो नालेंखर एबा गुरजोंबो जायो आरो सि सिबिंजोबो जायो आरो। बेफोर बेफोरबायदिजों जायो आरो माने जों फि फिथा एन्थाबाबो जेनेबा फिथा लारु होनोब अब्ला जोङो माने माइरंखौहायो जेब्ला जो गोदोनि दिनावथ' सौनानै माने उवालाव देनानै जायोमोन। आरो दानि दिनावथ' ओं माने मेचिनावसो संना लाबोयो आरो। दानि दिनाव लारु होननायखौ
औ सिथाव सिथाव
औ मागोआवथ' जोङो जेब्ला जेनेबा सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय मागो समावबो जोङो जेनेबा बुहुद माने न' न' खाना जालायो आरो माने मा होनो जुमाय सङो जौ जेरै जौ संनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जेब्ला माइरं लानाय जायो आरो बेखौहाय संखांनानै जेब्ला जोङो बैखौ गुसु जायो अब्ला जोङो बे मा होनो एमावखौ जोङो फुनना होनाय जायो आरो। एमाव फुनखांनानै जोङो जेनेबा हरथाम ना हरब्रै बिनि उनावहाय जोङो बे बे जुमायाहाय बिदै ओ ओंखारो आरो जेब्ला बिदै जायो अब्लासो बेखौ लोंनाय जायो आरो। जो बिनि उनावनो जों लोंनाय जायो आरो आरो दानि दिनावथ' बांद्राय इदि स संनाय नुनो मोनला आरो संबाबो माने खायफा खायफाल' संसै आरो बुहुद सोलायनाय फैबाय आरो मागो मागो दमासियावबो। जेब्ला जों मागोआवथ' बेफोरबायदि फुरा जानाय जायो आरो दा नोंसिनिथिंलाय माबायदि जेनब्ला फिथाफोरखौ जानाय जायो।
औ जोंथिंबो जेनेबा दायो गोदोनिफ्राय बिराद फाराग सोलायबाय। जेनेबा मागो खुंनाया जानाय लोंनाय लोगोफोरजों बेलागुर जानायनिफ्राय लोंनाय जानाय गासिबो ओं ओंखारलायनाय थांलाय फैलाया सोलाय जोबबाय आरोना। जेनेबा जोङो फार्स्टआवनो ओ मागोआव मागो जानोसैआव जोङो बेलागुर न' लुग्रोयो दुब्लि फोथाराव। न' लुसिगोन जिगाबजों औ औवा गोथां लाना औवा गोथां गाय सिगोन ओ जेनेबा नारा हानानै नाराजों न' लुसिगोन। ओरै लावदुम दुम बे न'खौ लुसिगोन बे सिङावनो जोङो खाना जासिगोन लोगोफोरजों। लोगोफोरजों खाना जा खांनानै अखानायै फुङाव जोङो बे खाना जाखांनायखौ बोस्रांनानै जेनेबा ओ जिगाबफोरखौ जमा खालामनानै ओ जोङो
हेलौ।